हेलौ
औ खोनादों दा
औ खोनादों
औ मा खालामदों?
आंङो गसंना दं
औ
नोंथाङालाय मा
ओमफ्राय मानि दङ आंबो जिरायना दं
अ ओमफ्राय खबर फोरा मोजाङै ना
औ मोजाङैनो दं।
अ अब्ला जों दिनै मानि सायाव सावरायबा मोजां जागोन?
उम बिदिनो बर'नि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै सावरायनोसै
औ जागोन दे
उम
जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाया मा रोखोमनि खालदार इफोरखौ सावरायलांसै ना मा होनो? बर' दख'ना बर' गामसा
नोंथाङा
औ
औ
उम जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायाथ' दख'ना आर'नाइ गामसा नङा होमबा?
औ
गोमो दख'नाखौथ बांसिन गानो गोदोनिफायनो आबै आबौमोना गानबोनाय दख'ना गामसा बेबायदि आर'नाइ एफोरजोंनो सोलि एफोरनो सोलिबाय आरो लांबाय थाखागोन नङा होमबा खोनादों?
औ नंगौ सैथो औ खोनादों खोनायाखै होमबा आंखौ
खोनादों खोनागासिनो। ओमफाय औ खोनादों
उम
खोनादोंना खोनागासिनो आङो
औ बुंदे नोंथाङा मायबाफोर बुंदोंमोन
औ बुङाखैमोन आरो गोदोथ' बांसिन जोंनि आबै आबौफोरा मा होनो गस्ला गाना मोनदों नामा दख'नाल'सो गानोमोन जेनेबा दख'ना बा गामसा एफोरबायदिथ' गस्ला होरि गैयामोन होनदों नामा?
अ बेखौथ' आङो मिथिलालै नोंथां नोंथाङा मिथिबा एसे फोरमायना होदो दे
एसे एसे मिथियो माने बिजाबफ्राव फरायनायफ्राव मोनबोदों मोनबोदोंमोन ना जोङो नों नोंबोथ' मोनबोदों जानो हागौ एसे एनै ओमफाय दानियाथ' आरो गाननाय जोमनायफ्राबो बहुत ड्रेसफ्रा बहुत ओं बुहुत सोलायबाय माने दाब दानाय आखाइजों दानायखौ ला दाना गासिबो मेचनानै दाजोबबाय
औ नंगौ उम
मेचिनजोंनो सानसेयावनो सानसे दिहुननानै गानग्रासो जालायलांबाय गोदान गोदान माने गोदान गोदान माबाफोर जो गोदोनि आगर आखाइफोरखौ बानाय
औ
ओरैनोबाबो गामियारिनिफ्रा बांसिन दाखायो बेखौथ' गामियारि नाबो दाबांनो नागिरला आरो दानि समाव जि दानाय खुन्दुं दिहुनाय बेफोरथ' आरो गैलानो होनजायो।
ओ सोरबा सोरहाबा सोरहाबा दाबो एसे बिखौनो खालामो जेरै जोंहा आबैमोना ओमफ्राय बिदिनो गामसाफोरबो दिहुनो आगर फोरबो बा-बानायो जोंहा मोना
उम गोदो आबै मोननि समावथ' मानो गोदोनि आबैमानाथ' रोंजोबोआनो ओमफाय दानियासो रोंनाय नंला आरो दानिया बिहामजो मा होनगोन बिहामजो फिसाजोफ्रा बेफोरखौ रोंनायानो नंला।
औ औ
रोंनो रोंना होनजायो बेफोरबायदि आखल आखायनि फारसे
औ
जायनि न'खराव गोदोनि बोराय बुरि मानसिफोर दङ बेफोरसो रोंसिगोन आरो
औ
दा जायनि न'खराव गैया बेखौथ'
औ बिदिब्ला नोंथां थांमोननि न'खराव ओ एसे गोदोफोर बिदि हिसानफोर दानाय दंना गैयामोन?
गोदोथ' आबै आबौमोन थानाय समाव दायोमोन आबैमोन थानाय समाव दाथाव आबैमोन गैला बिमाफ्राबो दायोमोन आरो ओमफाय दाथ' बिमाफ्राबो दालाना बुरिबाय एसे बुरिलांबाय ओमफाय दा मेगनफ्राबो जाला नालाय दानाया आरो जोंबोथ' सोलोंनानैनो लायासै होनजायो रोंलानो जोंथ' रोङानो आखल आखाइफोरखौ ओरैनो सिम्पुल द'खना सिम्पुल गामसाफोर बानाय रोङो ओरैनो आगरजों महरजों बेरखांहोनो रोंला आरो मा होनो गनसे गंनै गंसे गंथाम बिबदिनो गोबां आगर दंमोन ना दाावराइ मोख्रेब आगर गुबै खासि हाथाइ बेफोरबायदि बहनायाव आगर दंमोन होनबा ओमफ्राय बेफोरखौ गैला आरो सिनाय सिनायलानो होनजायो जोङो दा ओरै इन्दि लुनानैथ' बोरैहाय खुन्दुं बिहुनोमोन बेफोरखौथ' रोंस्राला रोङानो होनजायो नुफेराखैनो माने जोङो खोनाबोदोंल' मोनबोदोंल' म लेखाफोराव बिजाबफोराव खोनादों
ओमफाय बियो नोंथांनि नुनायावहाय नोंथांमोननि दाबो हैसनफोर दायो नामा?
ओरैनो सिम्पोल दायो सिम्पुोल गामसा द ख'नाफोर दारै दायो आरो होनोमबाबा गनि रावखौबो नुफेर बानो आगरनि दाबांला आरो बायनायखौनो बांसिन गानसै
हेल'
ओं खोनागासिनो आङो
औ खोनादोंना?
आं खोनागासिनो नोंसो खोनागोनना खोनाखै?
अ दासो खोनादों आङो।
खोनादों? अ दलद जायगायाव जिरायनानै रायलायलाय
औ
थांलाय फैलाय दं माने रावआ
आदसा जे आं नोंथांनाव सोंदोंमोन दि ओ नोंथांमोननि गामियावहाय दाबो ओ सोरहाबा नखरा
औ दायो दि जिफोरखौलाय सिम्पुलफोर दायो आगर गैयिफोरखौमबाबो आगर गोनांफोरखौ दाया आरो।
औ उम
माने खस्थ' खस्थ'खौबो बाग्रा जाबाय आरो आगर एरनोबो बि खस्थ'बो नांगौ नालाय इदिनो आगर सुखांनाय मानाय नायथाबलाबायनानै दानाय बेफोरखौ दाला आरो सेम्फुल गाननाय दख'ना गामसा होनबाबो बांसिन दख'नाखौथ' दाख खालानो गामसाखौल' दायो माने इजि नालाय बियो एसे फिसा बुस्थु नालाय थाब हायो नालाय सोंनायफ्राबो थाब जायो नालाय बेखौल' दासै आरो
ओमफ्राय बिदि आर'नाइ गामसा ना मा होनो बेखौलाय दायोना दाया?
बेखौथ' दानायखौनो नुफेराखै आङो
अ ओरैनो सिम्पोलखौ दायो आरो ना गामसाखौ?
फुलखौ दायो
औ
आगर गैयिफोरखौ
औ ओमफ्राय आर'नाइफोरखौलाय दायोना दाया आर'नाइ बा फालि जिखुनु?
दाबांङानो दाबांङानो होनजायो जोंनि जायगाथिं
औ
दानायखोनो नुफेरा
उम
खालि बायनाय ल'
उम दानियाथ' मेसिनजोंसो बानायनाय जायोना बांसिनानो?
उम मेसिनजोंसो साबना हाबना समायना रमायना दिहुनथारसै दाना।
औ आथिखालाव बेफोरो आखायजों बानायनायफोरा गोमालांजोबनो हमजोब्बाय आरोना
औ गोमालांजोबबायथ' आरो
उम
लासै लासै एंगारलांजोब्बायबा बेफोरबायदि दानाय लुनाय खामानिफोरखौ बेयावनो नुनो मोनला आरो
औ
उनावहाय लागैथ' थाहैगोन ना थाहैलाथाय आखाइजों दानायफोरा।
औ बेथ' दायो साननो गोनांनि मोनसे खोथासो
उम। गोमालाङाबाथ' मोजाङानो मोजाङानो जागौमोन ना?
सैथो औ खोनादों।
औ।
अ नोंसोराबो दा नोंस्रा आबैमोन दंबाय बायोबा दाबाय बायो नामा?
औ। आबैमोना आ सम सम दायो। बिदिनो। फालिफोर दायो ओमफ्राय गामसाफोरबो दायो ओरैनो जि फिसा- फिसा थायोना बिदिफोरखौबो दायो।
औ बिदिनो।
सानफ्रोमबो
औ इदिनो दाबासो गोमालाङा। हारिमुआ
औ।